हेल
अ खोनादों ना।
औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां।
दे खुलुमबाय थादो गोजोन फुंबिलि।
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांसिमबो दा आङो। ओइ बोथोरा दोमैलु नोंथां बोथोरा जोबोद दोमैलु जाना दं दासान्दि। मोजांमोन
उम उम
दा नाथाय एसे दोमैलु जाबाय आरो।
ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरा जाखाबाय।
ओ-जानाय लोंनाया बरथमान जायाखै नोंथां आङो फुङाव जा हाद्राया एसे उनावसो जाना खेबसेनो जाखायो आरो।
ओम खबरा मोजांबा।
औ खबरा मोजांथ नोंथांना।
ओ बरथमान आंबो बहुत मोजाङानो दोङो बोथोरा जोंनिथिं बेबायदिनो दोमैलु। मैयाबो बेबायदिनो अखा हाबाय थादोंमोन दिनैबो एसे दोमैलु जानानै दोङो।
औ
दे अब्ला आं नोंथांखो कल खालामनायनि जाहोना बेनो जाबाय नोंथांजों मोनसे बिसय लानानै गुसुङै सावरायनो होननानै सानबाय आरो नोंथाङा बे समाव सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन हागोन राय्लाय जायो।
अब्ला जोङो मोनसे बिसयनि सायाव रायज्लायनो मबाइल फननि सायाव ने
औ नोंथां जायो रायलाय जायो मबाइल फननि सायाव रायलाय जायो।
होमबा नोंथाङा फंनैसो होननो हाग्रोगोन नामा मबाइल फननि सोमोन्दै
औ नोंथां आं हायो बुंनो आरो अब्ला आङो बुं-बुंनोसै ओ मबाइल होनना बुङोब्ला थ' जोङो उन्दै समनिफ्रायसो मोनबोदों नालाय जोंबो एसेबां माने गोदान जोलै नङा एसे फुरानायानो आर न' नोंथां। ओ मबाइल खौ जोङो फार्स्ट टाइमाव जों गामियाव ओ सा-सानै सुबुङा लाबोग्रोदोंमोन आरो नोंथां आं आंनि हिस्ट्रिखौ बुंदों आरो मबाइलनि बागै फारस नुजेननायनि बागै औ बै समाव मबाइला जोंना ब्लेके एन्ड हाइट मोन आरो बे ब्लेक एन्ड हवाइट नकिया मबाइल मबाइल फनखौ ओ जों गामियाव सानै मानसिया लाबोदोंमोन बेनिफ्राय जुरिनानै जोङो ओ नेक्स्टआव बेबायदिनो मबाइलखौ जों बारायलांनायखौ नुनो मोनदों। ओ मबाइलनि खामानिया जोंनिया मोनसे समाव फन हरनाय आरो फन रायज्लायनाय आरो एसे एम एस गेलेनाय बेमोन आरो ओ बेनि उनाव आङो आङो लादों टु टु थावजेन टुवेल्भ थारटिनफोरावसो मबाइल फिसाखौ लानो मोनदोंमोन आरो नोंथां। ओ बे नाथाय बे बेफोर मबाइला दानि जुगाव सोलिला आरो सोलियो आरो नाथाय थेवबो माने बहुदआनो ओ बेहाय जेबोथ' खामानि जाया नालाय ओ फन खालामनाय आरो फन रायलायनाय एस एम एस गेलेनाय नेक्स्ट जोंहा बे मेमरि सोनाय मबाइला फैदों नङा होमबा नोंथां?
ओ नोंगौ नोंगौ मेमबरि सोनाया फैबाय
औ बेनि उनाव मेम'रि सोनाय फैबाय मेम'रिस सोनायावबो जोंहा जोबोर इन्ट्रेस्ट नाङोमोन आरो मोनसे समाव मानो होनब्ला जों मेमरिखौ ओ माने फिल्म सोनो बा गान सोनो। ओ बेफोरखौ जोङो माने कम्पिउटार दखानाव लाना थांनाय जायोमोन आरो नोंथां नंगौना नङा?
उम नोंगौ नोंगौ
ओ जोंनायाथ' बे मबाइलाव डाउनलड जायामोन नालाय बेनिफ्राय बिदिनो जोङो ओ मोनसे जोंनि उन्दै समाव बेफोरखौ मोनबोदों आरो नोंथां नेक्सट फैयै फैयै जोंहा मोन मोनसे ओ स्क्रिन टाच मबाइल फैबाय स्क्रिन टच मबाइल फैनायनि उनाव ओ बिदिनो ओ जोंहा टुजि थ्रिजि फरजि बेबायदि सालायलांदों आरो आरो फार्स्ट ओ एनड्रयड फनाथ' बे ओ उनावसो फैबाय नालाय एनदरायड फन फैनायनिफ्राय जोंहा एसे सुबिदासिन जाबाय आरो नेट नेट बोनायनि थाखाय बा ओ भिदिअ इउटुब नायनायनि थाखाय बेफोर माने मबाइलनि मोनफा मोनफा माने ओ गारबोनाय हिस्थ्रि आरो जों मोनबोनाय मोनसे मोनसे माबा आरो आं आंनि मोनदांथियाव आरो आं मोननायाव आरो आ बिदिनो मबाइल बुङोब्ला जोङो जोबोर मोजां होनना बुंनांगोन मबाइला फैदों जोंनि बा जोंनियाव बा जों मबाइलखौ जे जों बाहायनो मोन्दों बियो जोबोर मोजां खामानिनि थाखाय जादों आरो मबाइलजों जोङो ओ आवगायाव जोङो गोजाननि मान सिजों बा सुबुंजों बेबायदि रायज्लायनो सुबिदा मोनामोन। आरो जोङो रायज्लायनाय सुबिदा मोननायनि अनगायैबो दानि जुगाव जोङो मबाइलजों मबाइलजों जोङो मोखांखौबो नायनानै रायज्लायनो हानाय सुबिदाया जानानै फैदों। बेनिखायनो आंनि नोजोराव म-म-मबाइला जोबोर मोजां होनना बुंनांगोन। आरो फारसेथिं ओ जायफोर ओ गाज्रि खामानियाव बाहायो बेयो गाज्रियावबो थाङो आरो नोंथां बेखौ आं गाज्रिबो नङा होनना बुङा आरो मबाइलजों जोङो गोबां ओ मोजां गाज्रि गासैखौबो मावनो हायो आरो। ओ बेराफारसेथिं जोङो आवगायाव ओ गोजान गोजान मानसिनि मानसिजों जोङो नुलायामोन रायज्लायनो मोनामोन लाइजामनि दारैसो जों खबर लालायनाय जायोमोन नालाय। नाथाय बेफोरखौ जों दायो बेफोर बेखौ जों दा एक सेकेणडनि गेजेरावनो रायज्लायनो आरो नुलायनो मोननाय सुबिदाखौ जोंनो मबाइलानो होदों आरो। बेनिखायनो आंनि बायदिबा मबाइल ओंखारनाया जोबोर मोजां जादों आरो ओ मबाइला गोबां खामानि मावनो हायो आरो दानि जुगाव। ओ आंनिफ्राय बेखिनिखौ बुंथ'बाय नोंथां।
अ नंगौ बहुद थार खोथा नोंथाङा जि बाथ्राफोर बुंलांबाय थार बेयो नोंगौ मानो होनबा मबाइल फैनानै जोंहा गोबां खामानियावनो जोंहा हेफाजाबबो मोनदों ने।
औ।
जोंहा हेफाजाबबो जादों आरो गोबां खामानियावनो जोंखौ सहायबो खालामदों मानो होनबा नोंथाङा बावैसो होनलांबाय सिगांनि समफोराव बेबायदिनो सिथि हरनानै मा होनो मानसिफोरफोरखौ मिथिहोनाय जायोमोन आरो जायफोरहा मबाइल गैया बिसोरहा मा खालामनाय जायोमोन मा सोरखौबा लोगो हम बुंनोबा सोरखौबा बाथ्रा बुंनोबा गोबां बेबायदि सम बाहायनो गोनां जा जायोमोन सोरबाया साइकेलजों थांनानै सोरबाया थाबायनानै खिन्थाहैनो गोनां जायोमोन।
औ
नाथाय दायो मबाइल फैनानै जोंनि जिबनाव बहुत मोजां आरो जोंखौ हेफाजाब खालामदों नोंगौ थारैनो मानो होनबा जि खामानिखौ जोङो साननै सानथाम नाङो मावनो गोनां आरो जि खोथा बाथ्राखौ जोङो मा मि थाखाय गोबां बेबायदि गामि बेरायनो गोनां जायोमोन सिगाङाव मिटिंफोराव मिटिं मोनसे खुंनोबा मा खालामनो गोनां जायोमोन गामि गामि बेरायथिंनानै बेखौ खोन्थानो गोनां जायोमोन लिंनो गोनां जायोमोन।
औ।
नाथाय दानिया मा जाखो मबाइलाव बेबायदि वाटरसाप ग्रुप बनायनानै सोरखौबा कल खालामनानैनो बेबायदि गोलाव सम लानो गोनां बे दसेनो खालामनो हायो आरो बेबायदि माखासे समखौ जोङो बासायनानै मोजां खामानियाव बाहायफिननो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
समखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायफिननो हायो बेबायदिनो जोंखौ गोबां हेफाजाब खालामबोदों आरो जोंखौ सहाय खालामबोदों मानो होनबा दायो मबाइलनि गेजेरजों गोबां बेबायदि इजि प्रसेस जाबाय। नोंथाङा जिफोरखौ होनलांबाय बेफोर गासैबो नंगौ आरो बेबायदिनो सहाय खालामदों जोंनि जिब'नाव मानो होनबा जों मोजाङाव बाहायबा मबाइला थारैनो जोंखौ मोजांनि थाखायनो माबाखो खालामो मानो होनबा बेबायदि अनलाइन बे ट्रान्जेकसन अनलाइन पे खालामनाय आरो बेबायदिनो मोजां मोजां बेबायदि माबाफोरा एक्सपार्ट फोरा बेबायदि मास्टरफोरा टिचारफोरा अनलाइन क्लास लाबाय थायो दा बेफोरबायदि गोदोर गोदोर कुवालिफिकेसन गोनां मास्टारफोरनिफ्राय क्लासनि फोरखो जोङो मोननो हायो आरो अनलाइनावबो बेबायदिनो फरायनो हायो नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ सैथो खोथा
बेबायदिनो गोबां जोंखौ सहाय खालामबोबाय थादों आरो
औ
आरो जोङो मोजांनि थाखाय जेदि जोङो बाहायनायाव जुदि गोरोन्थि जालाङोबा थारैनो जोंनि जिबनाव गोबां बेबायदि गोहोमबो खोख्लै बे नंगौना नङा मबाइल फना? बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो दिनै मानसिफ्रा मबाइल फनाव मा खालामदों? मबाइल फना ओरैबायदि मोनसे मुहिनि गोनां जोंनि गोसोखो जोंनि माबाफोरखो मेलेमफोरखो बियो माने मुहुनि लगायनो हायो मानो होनबा मबेलखो लानानै जुदि जोङो मोजाङाव जुदि बाहाय फ्लाङाबा जुदि दसे सम जनोसै होननानैनो दसे गेम गेलेनोसै होननानैनो साना हाब माबासि हाब लाङो बेखोनो थर मोनलायलाया जोङो बेबायदि समखोबो माने आद्रि खालामनानै लानो हायो जुदि मोजांनि थाखाय बाहायाबा
औ नंगौ नोंथां
दोनैनि दिनाव जोङो बे मोनसे बिखययाव जोङो बहुद बेबायदि सांग्रां जानाया मोजां मानो होनबा बांसिन मबाइल फननि बागै मा होनो गथ गथ फोरा बांसिन गोसो बोयो मानो होनबा
औ
आरो जोङो गोबां न खरफोरावबो बेबायदिखौ नुनो मोनो जे नोंथां न खरफोराव मा? गथ फोरखो गथ फोरखो मा होनो? बिमा बिफाया खुद्रिनायाव गाबनायाव बुरखायनो थाखाय मा? गाव गाव गावबा गावनि मबाइल फनखौ दिहुननानै कार्टन फिलिम खिथिनानै गेमफोरखौ माने डाउनलड खालामना होनानै माने बिसोर गथ फोरखौबो जोङो बुरखायनाय खो नुनो मोनो
औ नोंगौ
आरो
बे गोरोन्थि बेयो गोरोन्थि आरो बेबायदि ओ बेबायदियावनो माने सासे गथ आ सर सर जालाङो आरो हुदा जालाङो बेजोंनो माने किसुमान म गथआ बे अनलाइन गेमिंआव एडिक्टेद जायो आरो नङा होनबा नोंथां ओ बेफोर बेखौ जोङो ओ हायोबा जेसेसां हायो ओ उन्दै उन्दै गथ फोरनिफ्राय गोजानाव लाखि खिनांगौ आरो गोजानाव ला खियाब्ला मोनसे समाव बेनो गोबां खहानि खहा जाहैनो हायो आरो माने मोनसे नख खराव बेनिखायनो ओ मबाइलखौ बाहायदों होननानै बाहायनो होननानै गथ फोरनो होनाया मोजां नंखाया आरो नोंथां
उम आरो बेबायदिनो गथ'फोरखो मा होनो गथ'फोरनि गाबनायखौ खुद्रिनायखौ बिमा बिफाफोरा गोबाङाव मा सैसोनो बानानै सहायनो बानानै बिसोरनो मबाइल होनानै कार्टुन होनानै गेम गेलेना दोननानै बिसोरखौ मा सानफा सानफा माने बिसोरखौ फज'बाय थानानै दाबसेयावनो दोनबाय थायो आरो बेबायदि समाव ग गथ'फोरा मा समाव बैसोजों सम बायदि थाबायनो रोङि आरो बैसोजों सम बायदि बिसोरो मा रायलायनो रोङि बेबायदि मा जानायखौबो जोङो गथ'फोरनि जिबनाव नुनो मोनो।
औ बियो एकदम गेदेर खालामबाय नोंथाङा सैथो अरायबो। मानिनांगोन बे खोथाखौ ओ ओ जियानो जा नोंथां नोंथांजोंथ' आङो गोबां रायज्लायबाय दाथ' जोंहा समाबो जाबाय नोंथां जोङो
ओ समा जाबाय आरो नोंथांनिफ्रायबो बेबायदि मबाइलनि बागै मिथिनो मोननानै आङो बहुत रंजानाय मोनबाय आरो नोंथांखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। अब्ला सम जानाय बायदि जोङो बे समावनो बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै दां ना नोंथां?
औ दे नोंथां दे।
ओ देेे दे।